खोनादोंना
अ खोनादों दे राज्लायजागोन
प्लास जों दिनै औ मा बिखय मानि रायज्लायगोन दोन
जोङो टपिकखौ जोङो ओ रायज्लायजागोन जेनेबा न'निफ्राय बाहेराव थाहैनायफोरनि सोमोन्दै आरोना माबायदि सुबिदा असुबिदा बे उ जान्रायल जागद
औ दे
आं नोंथांखौ नोंथांखौनो सोंग्रोनोसै आङो जेनेबा नोंथाङा न'निफ्राय गोजानाव थानानै मालाबा फरायबायदोंमोन नामा ओ बा जेनेबा न'निफ्राय गोजानाव थायोबा माबायदि सुबिदा उसुबिदा नुथा एसे फोरमायना जान
औ ओ बिदिथ' ओ गोजानाव थानानैथ' फरायदों फरायनायालाय न'निफ्राय माने उम माने माने थांलाय फैलाय एसे माने गोजाननि थाखाय आरो लामा माने फोरिनायावहाय माने लामानि गोजाननि थाखायहाय माने टाउनाव थानानै रेन्टआव थानानै माने भारा थानानै फैनांदों आरो बे फदों ओमफ्राय आरो जोङो ेभ बिदि गोजानबाथ' आरो बिदि थानानै फोरिनांङोना गसिबो बारिफोरनि उसुबिदा जायो आरो बिदिनो अखा बांखाबो बिदि अखाफोर फैयो नालाय बेखायनो गोजानाव थानानै बिदि थांलाय फैलाय खालामनो हाया बिनि थाखाय जेनेबा बिदि टाउनाव थानानै बिदि रुम लानानै फरायनो गोनां जानाय बिदि आरो
नंगौ आंबो आंबो बेफोरबायदि बाहेरायाव न'निफ्राय गोजानाव थाना फरायनाय जादों जोंफोरा जेनेबा कलेजारियाव फरायोबा स्कुलाथ' जोंफोरा गामिफोराव थायोब्ला खाथि खाथि स्कुलखौ मोननो हायो आर ना जों न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि स्कुल फरायनाय समाव नाथाय जेब्ला कलेज फरायो जोङो कलेजफोरा एसेबां माने दाफ्रोमबो गामियाव थायो बिदि जाया आरो
आतसा उम
अब्ला जोङो जेनेबा एसे न'निफ्राय गोजानाव बा टाउन एरियायाव थांनानै ओ जेनेबा फरायनो गोनां जायो बेयावनो समफोर ओ खायफाबा समबो मिलायस्लाबा न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाया जों उसुबिदा जायो गोजान लामा अखा -बांखा बायदिसिना बिदि सम होसोनो ओ होसोनो हायियाव जों बिदि बायेरायाव थानानै जेनेबा रुम भारा थाबा थाबाय सोरहाबा बा हस्टेल आदिबो मोनो बेंकेसारिबो मोनो पि जिफोर बेफोराव थाना फरायबोदों आरो आङो बिजिआवबो थाबोदों बेनिफ्राय आरो बिदिनो हस्टेलावबो थाबोदों आरो बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनाव मोनसे कुइसन आं सोंगोन दा जेनेबा बिदि फारारि थायोब्ला नोंथाङा थादों होन्दों ना न'निफ्राय बाहेरायाव अब्ला माबायदि उसुबिदाफोर जादोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायजागोन
औ थानो औ मा दा माने बेबायदिनो ओ थानाय समावहाय जेनेबा बिदिनो माब्लाबा बिदिनो ओ बिदि खस्थ' जादोंमोन जेनेबा न'खरफोरनिफ्राय माबलाबा जेनेबा बिदि फैसाफोरखौ हरनो हायि माय माब्लाबा समाव बिदि बेफोरबायदि सुबिददाया जाबोदों आरो जेनेबा औ
खोनानास्रायाखै नों था एसेनो अट'खौ चेक खालामामसिन
बा
हेलौ
बेफोरावजों
औ
औ औ एसे नेट दा असुबिदा होदोंमोन खोमा नोंथांखो माने एसे खोनास जादोंमोन आरो दा खोनाबायसबो नंला रायज्लायजागोन बुजिनो हादों आं नोंथां बुंनायखौ
औ ओम
उम बिनिफ्राय
बेबायदिनो जोंङो जेनेबा ओम
बुंजायो
बिदि
हेलौ
खसथ'यै एसे
खस्थ'यै सोलिबोदों आरो ओमफ्राय सोलिबोदों आरो ओमफ्राय आरो जों जेनेबा जोंङो बेबायदि थानानै बेबायदि रुमफोर थानानै मानानै बिदि
औ
ओ खस्थ खालामबाय फरिनानै बिदिनो मोजां माने जौगानाय थारै
हेलौ हेलौ नोंथां नोंथाङा नेटवर्क आं एसे प्रब्लेम होबाय थादों थादों दे खोनास्रायाखै आं हेलौ हेलौ औ नोंथाङा नेटवर्कखौ एसे सेक खालाम माबा नांथाबाय थादों आरोना ससे ससे ओरै